ओं खोनादों खोनादों खोनादों खोनादों खोनादों दङ नै जाखांनानै जिरायदों
ए दा मानि सायाव सरायनाया मोजां जागोन जोङो दै बानानि सायावनो सावरायनोसै नामा थ' दैज्लां बोथोरबो नालाय
औ औ
अखा हादोंना हायाखै नोंसिनिथिं ओरैनो दायो
जोंनिथिं अखायाथ' बिराद हाबाय थायो नै दाथ' हाथ'वाखै
औ ओमफ्राय दैज्लां दाथ' दैबाना दैज्लां बोथोर अखा हायाखै गरम बुहुत गरम जाना दं जोंनिथिंबो बेनिफ्राय नोंथांमोनथिं दैबानाफोर जाबाय बायो नामा
जायो जानाया दैबाना जानानै बिराद खहा खालामलांबाय
उम दैबाना जानायाव माने दैबानानि दैबानाया माबायदि जे जेंना लाबोयो जों नोंथांमोननिथिंजाय एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
दैबानाया बिराद सनेमा इ गामियारि मानसिफोरनि बिराद जेंना खालामफैयो आबाद फोथार खहा खालामो जिब जुनारफोरनि जानाय आदार खहा खालामो
औ
गोबां खहा खालामलाङो
औ
दैबानाखौ होबथा नोंथांमोननिथिं दैबानाखौ होबथानायनि थाखाय सरकारा जेबो राहा लाया नामा मा
राहा लाबाबो दै-दैखौ सोर होबथानो हागोन दैया बे गावनि लामाजों फैखागोन
औ नं-नंगौ बेबो मोनसे दैबानायाथ' जोंनिथिंबो जायो। दैैबानया माने ओ गो ओ जोंनि जायगाया एसेबांबो दलहा नङा एसे दलहा बायदि आरो बेनिफ्राय गोजौआव हाजोआव अखा हानानै जेब्ला दै फैयो।
औ
बाथाय दैमा दैसाफोरा उसिफावनानै दैबाना जानानै बहुद माने बेखौ प्रब्लेम लाबोयो माने सम जाय गामियाव जायगाफोराव मानसिफोरा मोसौ मोसा बोरमा बायदिसिना बेफोरबायदि गांसो जाग्रा। जिब जुनारफोर न'आव फिसिनायफोरा दैबाना जायोब्लाथाय गांसो मोनजाया। आरो दैबाना जानानै मा जायो माने जोंनिथिंहाय जेब्ला दैबाना जायो होमबाथाय फलब बायदिसिना इफोर बायदि ओ हा लाबोफानानै फैफानानै गांसोफोरखौ गाज्रि खालामजोबना गालाङो माने ना सिथाबजोबना थायो। बिलाइफोराव गांसोफोराव ओमफ्राय जेब्ला मोसौ मैसो बोरमा बेफोरो बे गांसोफोरखौ ओ उपाय गै थारियाव जानो गोनां जायो अब्लाथाय
औ
बेरामाव गोग्लैयो आरो अबेबा-अबेबा जिब जुनारफोरा जाय सहायनो हाया। बोरमाफोराथ' बिराद खिसावनाय जायो जोंथिंजाय बेफोरबायदि दैबाना जाखांबाथाय
माने बे गांसो हा नांनाय गांसोखौ जाबाय नालाय। बेमार जानाय बायदि जायो माने बेफोर इदिनो आरो दैबानाया मा खालामो नोंथां
औ
एसेबां खस्थ'यै माने खोथिया फोननानै आरो खोथियाखौ फुनानै आरो हालेवनानै
बां खस्थ'यै माइ गायो। बेनिफ्राय सानथाम बे माइ गायजेननाय समावनो बबेबा
बिदिनो गोबांथार सुबुंफोरा आबादारि आरो गोदानै बे थाङोबा गैला नाला खोथिया खनले खनदले माने खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरो
दा दैबानानि गाहाय जाहोन